ओं।
थां।
मा खालामदो नोंथां?
थां।
नोंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां।
मोजाङै दङना नोंथां?
मोजाङैनो दंथयो नोंथां।
नंगौ नामा?
औ मानिबागै रायलायनो नोंथां?
दे दिनैयो जोङो जिउआरिनि सोमोन्दै रायलायनोसै।
दे जागोन दे नोंथां।
दे नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय गिबियाव।
जागोन दे नोंथां। जोंनि जिउआ सानफ्रोमबो एखे रोखोमै थाबाय थाया।
नोंगौ नोंथां।
गासै साफ्रोमबोनि जिउआ अरायबो सोर नङा।
नोंगौ नोंथां।
थारैनो नोंगौ।
जोङो बे जिउआव गोबां खामानि मावलांनो सानो नाथाय हाया मानो होनोब्ला जोंनि जिउआ दानो दं दानो गैया जों माला मा जागोन रावबो मिन्थिया। बेनि थाखायनो जोङो जिउआव जि सिमां सुजुयो बेफोरखौ जों मावफुंलांनो हाया। मानो होन ब्ला जिवआ अराय जोर नङा।
थारैनो नोंथां। जिवमाया थास' बिलाइनि दै बायदिसो।
नोंगौ नोंथां।
नागारना थांनो बायो जों साफ्रोमबो जिउखौ।
नंगौ नोंथां थारैनो नंथारगौ।
जिउजों जुजियो जों अरायबो थांना थानो
नंगौ नोंथां
मानोना जोंनि जिउआ अराय जिर नङा।
नंगौ नोंथां
थारैनो
जोंनि जिउआ अराय जोर नङा नंगौ नोंथां जोङो गोबां जिउआव खामानि मावलांनो सानो नाथाय जाफुङा मानो होनोब्ला जोंनि देहाया दानो दं दानो गैया जिउआ मा जागोन माला जों रावबो बुज सनो हाया दिनैनो मोजां दा-दानो मोजां दानो गाज्रि सोर मा माला मा जायो जों रावबो मोन थिया नंगौना नोंथां?
नोंगौ थारैनो जेंना जेंसिजों अबथिरा जायो जोंनि जिउमाया।
नंगौ नोथां
नागारना थांनो बायो बे समायना बहुमखौ थारैनो ना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ। बे समायना रमायना बुहुमखौ जोङो नायबाबो नायबाय थानो लुगैयो। नाथाय जोंनि जिउआ अरायजार नङा बेनि थाखाय आयनो जोङो बे समायना बखौ जोङो अरायनि थाखाय नुवा।
नंगौ नोंथां जों मावफुंनो लानाय खामानिखौ जों मावफुंनो हाया।
नंगौ नोंथां हाया जिमाया थास जिउआ थास बिलाइनि दै बायदिस दानो दं दानो गैया।
नंगौ थारैनो अराय जुजियो जों मोजां खामानि मावलांनो
नंगौ नोंथां
जोङो जिउजों गेलेनो हाया
नंगौ थारैनो बे समायना बुहुमखौ लानानै साफ्रोमबोनि जिउमाया गोग्गायो।
नंगौ नोंथां जोङो बे समायना बुहुमाव जोङो मिनि खुसि रंजा बाजा थानो लुगैयो नाथाय समनि थिननायावो जोङो बे बुहुनिफ्राय जों आनज्रिलानो गोनां जायो।
नंगौ नोंथां जोंनि जिउआव अराय सुखुआल फैया अराय दुखुआबो फैयो नों
नंगौ नोंथां सुखुजों लोगोसे अरायबो दुखुआ खारफाबाय थायो।
नंगौ नोंथां,
बुं जोङो गोबां खामानि मावनो सान जिउआव नाथाय जाफुंसारा,
नंगौ नोंथां, गोसोनि लुबैनायखौ सुफुंनो अराय लुगैयो जिउमाया,
नंगौ थारैनो नंथारगौ, जों माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जिउ मावलांनो सानो नाथाय हाया मानो होनोब्ला जोङो जोंनि जिउमाया अराय नङा दानो दं दानो गैया बेनिखायनो जोङो माबा मोनसे खामानि माव मावब्लाबो जोङो मा जागोन जों बेखौ बुं बुंस'हाया जोंनि साननाया जाफुंगोन होननानैबो जों थानो हाया मानो होनोब्ला जिमायानो बेबायदि दानो दं लानो गैया बेनि ओंखायनो जोङो मोनसेबो खोथाखौ जोङो केरेन्टि होनो हाया
नंगौ थारैनो, सुजुना गालांनो सानो गावनि अरायस सिमांफोरखौ, नाथाय थुंगि अरायगाव सुजुनाय सिमाङा,
नंगौ थारैनो,
जोंनि जिउआ अन्थाइनि नङा
नंगौ नोंथां नंगौ
जिउमाया थास बिलाइनि नङा,
नंगौ नोंथां
थास बिलाइयाव जेरै दैया गोग्लैयो बिदिनो अरायबो जोंनि, देहाया गोग्लैलाङो।
नंगौ नोंथां। जों बयबो सुबुङानो सानो जिउआव माबा नङा मोनसे माबा मावलांनो नाथाय साननायजों लोगोसेथ' जानो हायाना बेनिखायनो जोङो जोंनि साननाय हिसाबै जोङो मावनो हाया,
मेगनाव मोदैनि बाना जायो सिखावनि सिमांखौ सुफुंनो हायिआव,
नंगौ नोंथां। जों बे जिउखौ नागारलांनो, ब्ला बाबाबो जोङो नागारलांनो गोनां जायो मेगनाव मोदै लानानै जोङो बे जिउखौ नागारलांनो गोनां जायो।
नंगौ थारैनो,
जों बयबो सानो बे जिउआव अरायबो आलो गोजोनै जों मिनि खुसि थानो थाखाय नाथाय साननाय मथे जाया। जोङो बे जि बुहुमनिफ्राय जों सानसेब्लाबो बे बुहुमखौ ना होलांनांगौ जायो।
नंगौ थारैनो, साफ्रोमबोनि जिउआ साफ्रोमबो एखे नङा।
नंगौ नोंथां,
दैबाना बायदि गोसोनि साननाया बोैखारलाङो,
नंगौ नोंथां थारैनो,
दैया जेरै बोहैयो बिदिनो जोंनि साननाय हनाय आरो सिमाङाबो बोहैफालाङो।
नंगौ नोंथां। जों बयबो सानो बे बुहुमाव जों अरायबो थाबाय थानो। नाथाय जोङो बे बुहुमाव अराय समनि थाखाय जों फैयाखै।
नंगौ थारैनो। जों दानो दं दानो गैया जों अरायनि थाखाय नङा।
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो नं
जोङो दसे समनि थाख खायल
नंगौ।
जोंनि जिउआ मोनसे घरि बायदि खारबाय थायो।
नंगौ नोंथां।
जोंनि जिउआ थाबथा जुदि थाबथायोब्ला घरिया थाबथायोब्ला बिदिनो जोंनि जिउआबो थाबथायो।
नंगौ नोंथां नंगौ। जोङो बेनिखायनो जोङो बे जिउआव जों बयजोंबो अनलायनानै गोरोबनानै थानांगौ मानो होनोब्ला जों जिउखौ मोनबाय थाया बेनिफ्राय बेनिखाय ओंखायनो जोङो जि थांनानै थानाय समावनो जों बयजोंबो अनलायना गोरोबलायना थानांगौ।
नंगौ थारैनो नंगौ।
जेब्ला जोङो बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङो अब्ला जोङो बेफोरखौ अनलायनायफोरखौ जोङो मोननो थाङा। जोंनि अननायाबो जिउजों लोगोसे गोजान जालांफायो।
नंगौ थारैनो गावनि सिमांथिं फारसे अरायबो आगान होयो जिउआ
नंगौ नोंथां
नाथाय थुंगियो अरायबो गावनि सिमाङा
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
मानसिनि जिउमाया दानो दं दानो गैया
नंगौ नंगौ नोंथां जोंनि जिउमाया थास बिलाइनि दै बायदि जेरै थास बिलाइनि दैया दानो दं दानो गैया मालाबा जायो जोंनि जिउआवबो बेबायदिनो। जोंनि जिवआवबो माला दं दा माला गैया जोंनियाव बो सोनो हाया
नंगौ थारैनो
जोङो बुहुमाव गोबां जोङो थांना थानायाव गोबां सिमां सुजियो जों इदि मावगोन ओरै मावगोन नाथाय जोङो रावबो गावनि साननाय बायदि जोङो मावफुंनो हाया। मानो होनोब्ला जोंनि जिउमायानो बेबायदि। दानो दं दानो गैया बेनिखायनो जोङो साननाय सिमां फोरखौबो जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो हाया। अननो लानाय खामानिफोरखौबो जों मावफुं खुं नो हाया सानो जोंङो गोबां जिउआव खामानि मावलांनो नाथाय जोंङो मावलांनो हाया मानो होनोब्ला लामा ससेयावनो थुंगेहैयो
नंगौ थारैनो फरायबो नाजायो जों खुसियै थानो।
नंगौ
नाथाय थासबिलाइनि दै बायदि मेगनाव ओरैबो थरथिसे मोदै गयो।
नंगौ जेब्ला खुसि जायो अब्ला दुखुआबो खारफाबोयो उन-उन आरो बेबायदिनो जोंङो खुसिनि स उंङावबो मालाबा दुखुबो लानो गोनां जायो।
नंगौ थारैनो नंगौ। सफ्रोमबो एखे नंङा।
नंगौ नथां नंगौ।
मोजां खामानि मावनायजों लोगोसे गावनि जिउआवबो गोग्गानाय फैयो।
गौ नंगौ नोंथां जिउआव मोजां खामानि मावलांनो हाबा गोसोखौ गोजोननाय मोनो।
नंगौ थारैनो।
दे बिदिब्ला नोंथां दिनै बेखिनियावनो जासिगोन नामा?
दे जागोन दे नोंथां।
उम गोजोनथों नोंथां
जोंथों नोंथां।